औ दोंना नोंथाङा औ आं नोंथां जों रायज्लायनो मोनसे टपिक लानानै फैदोंमोन नोंथांङा फ्रि दंबा राय्लायनो हागोन ना?
औ औ फ्रि दं रायज्लाय जागोन दे नोंथां।
बे टपिकआनो जाहैबाय दावबायनाय जोङो जेरै गोजान गोजानाव दावबायहैयो जोङो ओ जोंथ' गामिनि मानसिफोरा बांद्राय गोजान गोजानाव दावबायनो मोनफेराखै नालाय जोङो जेरै ओ आं मोनसे जायगायावल' दावबायनो मोनफैदों बेनो जाहैबाय गुवाहाटि नोगोरमायाव। गुवाहाटी नोगोरमाया बेसेबा ओ गिदिर नोगोर बियो जोङो बेयाव थांबा जोङो गिदिं बेयाव गिदिंनानै गोबां जायगा नुयो बिराद गोबां जायगा दं बेयाव जे रै सिरियाखाना दं सिरिया खानायावथ' आं हाबफैफेरनो मोनासै जेरै ओ उ मन्दिरफ्राबो गोबां दङ कामाय्खा मन्दिर उमानन्द मन्दिर बेफोर मोननै मन्दिराव आङो थांनानै ओ नायहैनो मोनबाय बेयाव गोबां मानसिफोर थाङो आरो गोबां धोरोमनि ओ गोबां बयबो फैजोबो बेयाव बयबो फैयो जोङो जेरै बे मन्दिर सिङाव हाबनो थाखाय ओ जोङो सिगाङावनो ओ बेयाव थांबा जोङो सेन्देलखौ गाहायावनो खुनानै गलांनांगौ। सिङावहायो ओ जोङो जेरै मन्दिराव खुलुमनो थाखायो बिबार लांनांगौ ओ धुप लांनां गौ बेफोरबायदि लांनानै जोङो मन्दिर सिङाव हाबहैनो हायो आरो मन्दिर सिं थारावथ' जोङो हाबहैनो मोनाखै बेयाव हाबहैनो थाखाय जोङो फुंनि खोमसिफ्रावनो जयेन जानानै थाबासो ओ मोनाफोराव जोङो हाबहैनो सिंथाराव हाबैनो मोनगोन जेनेबा जों बे सिङाव हाबा ओ बेेसिङाव हाबनो थाखाय गोबां गोलावहाय गसंना थाबाव थानांगौ गोनां जायो जोङो जेरै गसंना थानो हाया नालाय जोङो सायावनो नायगिदिंनानै जोङो बेयावनो नायनानै फैयो गोबां रोखोमनि मुरथि दङ जोङो बिमा दुरगानि मुर थि ओ जेनेबा ओरै जिं जिङआव मन्दिरजों लुजाबनानै दाना दोननाय नुनो मोनगोन आरो बेफोर ओ बेवहाय गोबां सादुफोर थायो बावफोर थायो ओ बथ गथ' गथाइ बयबो थाङो आरो बियो बे मन्दिरा जाहैबाय हाजो गोजौआव मोनसे लुनाय मन्दिर आरो ओमफायो बे मन्दिरनि उनावहाय जों ङो मोनसे जायगायाव थांदों बेनो जाहैबाय उमानन्द मन्दिर बे मोनसे मन्दिराव थांदों आरो बेनि उनावहाय बे उमानन्द मन्दिरा दै गेजेराव आरो बियो बेयाव थांनो थाखाय जोङो नाव बा जाहाज बेफोराव गाखोनानै थांनाय जायो ओमफायो बेयाव थांनो थाखाय जोङो नावआव गाखोनो थांबा नावजोंहाय जोङो भारायाब बारा लायो आरो।
औ
ओ बेयो नावा जाहैबाय प्राइभेट नाव बेयावहायो सासेयाव एकस' एक्स' लायो आरो। ओमफ्रायो जोङो सरखारियाव जाहाज ओ जेनेबा सरखारि नाव दङना बेयावहाय जोङो थिनथा ओहो एकथा ना बेसेबांबा टाइमाव जोङो बे नावखौ एकथा ओ मोननै मोनथाम टाइम दं आरो बे सरखारि नावा बेवहाय टाइम लानानै जोङो थांनानै टिकेट दानानै लोगो लोगो जोंबो हाखु दाखु टिकेटखौ मोननानै लोगो लोगो खारलांनानै जेनेबा जोङो बे नावआव थांनो थाखायबो गोजान लामा ओ थांनांगौ आरो ब्रिज दङ बे ब्रिज दैसायावनो ब्रिज दं बे ब्रिजा साजों थांनानैसो बै नावआवहाय जोङो गाखोहैनो हायो आरो बे नावहाय गोबां सरखारनियालाय गोबां मानसिफोर थाङो पन्सास थाखा आरो सरखारनिया ओ गोबां मानसिफोर थाङो इनिफ्राय थांलाय फैलाय पन्सास थांलाय फैलायसो फन्सास ओ जोङो प्राइभेटआव गाखोबा थांगासिनोयावनो एकस' फैगासेयाव एक्स' दुइस' लायो आरो ओ गोबां मानसि गाखोनानै थांनानै नुनो मोनबाय बेवहायबो मन्दिर सिङाव हाबनो थाखाय ओ बेसे बा गोलाव लाइन जायो मानसिफोरा ओ जोङो बै मन्दिर गोजौसिन मोनहैनो थाखायबो बिराद स्टेप सिरि गाखोनांगौ बे सिरियावबो जोङो बिराद मानसि थांलाय फैलाय थांनाया थांदों फैनाया फैदों जों बेयावबो गोबाव टाइम लायो आरो गाखोलांनायावबो ओ ओ बिराद मानसि थाङो नालाय जों थांनाय समाव बिराद मानसि थांदोंमोन ओंखायनो जोङो बिराद ओ खस्थ' जादों बेवहाय अखाबो जि हादों ओ बेवहाय थांनानै जोंबो नुनो मोनबाय बेयावबो मोनसे ओ गोजौआव मोनसे हाजो दङ बेयावहाय मन्दिर लुनाय आरो बेयाव जोङो बे मन्दिराव थांनो थाखाय गोजौ जों मोनसे ओ लाइन थांग्रा दं बे लाइनजों जोंबो थांनो हायो बियावबो दाम बारा बिबो प्राइभेट जों बेजों थांनो थाङालासिनो जोङो सरकारि नावजों थांनाय जादों आरो ना सरकारि नावजों थां नानै ओ बे मन्दिराव थांबाय मन्दिराव नुहैबाय जोङो गोबां रोखोमनि ए ओ मु जेनेबा शिब शिबनि मन्दिर आरो ना बेवहाय जोङो ओ थांनानै जों बेयावबो सिङाव हाबनो हायासै गोबां गोबाव लाइन थानायखायनो ओ बेयावनो जोङो बाहेरायाव ओ ओ खुलुमनानै फैनाय जाबाय गुवाटि नोगोराव थांबा जोङो ओ जोङो बेरायनो जायगा लायो जायगाया बिराद मोजां ओमफायो टाउनावहाय जोङो बेरायनो मोजां नङा बिराद लेथ्रा जायो टाउना अखा हाबाथाय बिराद ओ लेथ्राया बांसिन जायो सानदुं दुंबा बांद्राय जाया। ओ मोनामनायफोरा बांसिन जायो औ नोंथाङालाय बबेयाव बबेयाव ओ दावबायनो मोनखो नोङो बबे बबेयाव दावबायनो गोसो जायो बेखौ फोरमायनो हागोन नामा एसे?
दावबायनाय दावबायनाय होनोब्ला जोंथ' गुबुन गुबुन जायगायाव दाव दावबायहैनो हायो आरो बे गुबुन गुबुन जायगायाव दावबायहैनानै जों नुफेरै बुस्थुखौ नुयो आरो गुबुन गुबुन जायगाफोराव जोबोद मोजां मोजां जायगा दं आरो गुबुन गुबुन खेथि खालामो आरो गुबुन गुबुन फिथाइ सामथाइ आरो बिबार बागानफोरबो खालामो बेफोरखौ नुहैयोब्ला जोंनि गोसोआ गोजोननाय मोनो आरो दावबायहैनानै बेफोरखौ औ बेफोरखौ जों सोलोंनानै लाबोनानै जोंनि जोंनि जायगायावबो बेफोरबायदि बेफोरबायदि खेथि आबाद आरो बायदि बायदि रोखोमनि आबाद मावफैनो हायो आरो गुब दाबसे गुब जायगानिफाय सोलोंना लाना फैनानै जों थ' गुबुन जाय गायाव दावबायहैनाय दावबायहैनायानो जादों जोंनि नुफेरै बुस नुफेरै जायगाखौ नुहैनाय आरो गास आरो जोङो बेफोरबायदि जायगानिफ्राय जोङो जोबोद गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै जोङो सोलोंथाइ लाबोनो हायो। गुबुन जायगाया जा जेरैबायदिथ' जोंनि जायगा एबा गुबुन जायगा बे बेनिथ' गासिबो सोलोंथाया ए खे जाया नालाय बिनिखायनो ओं बेलेग जायगायाव गुबुन आबाद मावो जोंनि जायगायाव गुबुन आबाद मावो बेफोरनो आरो जोङो गुबुन जायगायाव दावबायहैनानै जोङो बेफोर जोङो जोबोद मोजां मोजां आबाद नुयो आरो बिबार खेथि खालामनाय मोनो बेफोरखौ औ जों नुबोनानै जोङो गोसोआव गोजोननाय मोनो आरो दोंनि आ जोंनि जायगायाव बेफोरबायदि खेथि बाथि खालामफैनाय जायो आरो आङो नोंथांस नाय बायदिब्ला आंथ' गुबुन गुबुन जायगायाव बेरायहैनो मोनफेराखै जोंनि एसे खाथियावनो अरुणाचल प्रदेश जायगा दं आरो बेयावस बेरायहैनाय जाबाय बेयावथ' जोबोद मोजां मोजां पार्क बो दङ' आरो आरो जुनारसालिबो दङ बे जुनारसालियावथ' जोङो जोबोद फेरै बुस्थुखौ नुयो
औ
इंह' मोसा आरो दाउ बेफोरबायदिज न' फुर जिबौ बेफोरबायदि जों नुफेरै बुस्थुखौ नुहैनो हायो मोख्राफोर
गासिबो जिब जुनारा दंजोबो आरो बेज औ जिब बे जुनार लायावहाय जोङो बेखौ नायन बेखौ नायहैनो बेयाव थांनोबाबो जोङोथ' जो बोद सम नांगौ सम स'मनि आंखाल जायो बेनिखायनो ओ फुंनि फुंनि थिनथा एबा साद थाफ्रावनो थांनानै गु बे गासिबो जायगाफोरखौ नो गिदिंजोबनो एबा नायजोबनो गोसो बा जोङो थाब थांनांगौ जायो आरोना नोंथां मानोना बे जायगाया जोबोद मोजां खना खनला गासिबो गुबुन खोमनि जिब जुनार गादसिबो गादसिखौबो नुजोबनो मोननाय जायो बे फोरनिफायबो जोङो माखासे सोलोंथाइ लाना फैनो हायो आरो नोंथां आरो बे जायगाया जोबोद पार्कफोराबो जोबोद मोजां मोजां जां दङ मन्दिरबो दङ' आरो पार्कफ्राबो मोननै मोनथाम मोननै मोनथाम बेलेग बेलेग दङ' दाथ' थ' जोंनि जायगायाव पार्कफ्रानो गैया बेरायनो बेरायनो जायगा गैया मोजां जायगा गैया गुबुन औ गुबुन जायगाफोरनि बायदि जोंनि गामियाव पार्कबो गैया गथ'फोरनि थाखाय गेलेग्रा बायदिसिना फोरबो गैया आरो बिनिखायनो गामियारि ओनसोल नालाय बेनिखायनो आङो जेरावबो थांफेरनाय जायाहाय आरो बे उणाचल प्रदेशआवल' थांनाय जादों जोबोद सोलोंथाइ लाना फैनो हायो औ लाना फैनो हादों बेनि फायबो जोङो आङोथ' नुफेरै बुस्थुखौ नुफैनानै गोजोननाय मोनो दों आरो पार्काव बेरायनानै पार्काफ्राव बेरायनानै गोजोननाय मोनदों आरो गुबुन बेबायदिनो बे बेल' नङा गुबुन आरो गोथौ गोथौ गोजौ जायगायाव थांनोनो हाबावाखै आरो हाजोबो दङ हाजोनिफ्राय दै बोहैनाय दङ बे दैयाव दैयाव जोङो थांजोबासै आरो नोंथां बे जुनारसालियावल' हाबानानै फैबाय
जोङो बयबो बेफोर जायगाखौसो नायनो थांखायो नालाय दावबायनाय नालाय जोङो गोजान जायगायाव नुहरहैयि फोरखौ नायनो लुबैनानै गोसो जानानैसो थाङो नालाय मोनथिनो लुबै
ओम गोसोखौ गोजोननाय मोनो आरो बिदिनो नुफेरबाथाय गुबुन गुबुन जायगाफ्राव
औ नोंथांजों रायलायनानै गोजोननायमोनबाय औ अब्ला जोंनि रायलायनायखौ टपिकखौ बेयावनो दोनथ'नोसै दे होमबा ने
औ दे